नोंथां खोनादों?
औ खोनानानै दं नोंथां औ।
अ हमबा जों एबार बरफ फोरनि बे मैगं थाइगं मा माखो जायो माबोरै सङो बेनि
नंगौ नोंथां औ औ नोंथां।
अ होमबा नोंथाङा एसे आंनो फोरमायनो हागोन ना नों थां जोंनि जि ब-बर'फोरनि मैगं थाइगं दं बिनिनो माखासे जेरै ओ जों खारै होनानै संङो बेफोरबायदिनो नों ओ मोननैसो खारै होना संनाय ओंख्रिनि सायाव इसे फोरमाय फोरमायलाय नोंथां?
औ ओ नोंथां ओ बेबायदिनो गासैबो जोंनि बर' सुबुंफोरा ओ ओ बेबायदिनो जोंनि बर'नि ओंख्रि जानानै मोजां मोनो नङा होमबा नोंथां? बेबायदिनो मोनसे आंबो धोरोम बर'नि दोरोंआरि ओंखा ओंख्रै जायखौ जों अनला खारै ओंख्रि होननानै बुंनाय जायो। ओ बेनि सोमोन्दै नोंथां आंङो फोरमायनो सानदों ओ अनला खारैखौ नोंथां माबोरै बानायनाय जायो होनोब्ला गिबियावनो अनला खारैखौ जोंङो ओ
औ
अन बा जोंङो बेबायदिनो माइरं अन दे अन खालामनो थाखाय जोंङो माइरंखौ जोंङो सोमनानै लानांगौ जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंङो सोमखांनायनि उनाव बेखौ जोंङो सोमखांनानै एसे फोरानसो'नानै। जोंङो ओ सोमखांना सुखांनानै एसे फोरानजानानै जों बेबायदि खिरखाफोराव दोननाय जायो आरोना नोंथां। बेबायदिनोनो थांनायनि उनाव उवाल एबा दिंखि दिंखियाव जोंङो बे सनानै दनाय दोननाय अन गुन्दैखौ जोंङो देनाय जायो आरो ना नोंथां गुन्दै खालामनाय जायो। आ बेनि अनगायैबो नों आथिखालनि सुबुंफोरा बे उवाल बा दिंखिनि अनगायैबो आथिखालावथ' जोंना थाल मेसिन ओंखारबाय नंङा होमबा नोंथां गोदोनि बायदिथ' जुग गैला बेबायदिनो आथिंखाल आवथ' गासिबो सुबुंफोरानो सोलोंथाइ गोनां जाजोबबाय नंङा होमबा नों थां आथिखालाव गियानारि जुग बेनिखायनो नोंथां आथिखालाव जोंना थाब थाब जोंङो गुन्दै खालामनो हानाय जायखौ जोंङो मिक्सार मेचन होननानै बुंनाय जायो। बियो जोंना ओंखारबाय बेयाव जोंङो आथिखालनि सुबुंफोरा बे अनला खारै बानायनोब्ला जोंङो बेयाव गुन्दै खालामनाय नुनो मोनो आरो ना नों अनखौ माइरं सोमना दोननाय खौ बेयावनो गुन्दै खालामनानै जोंङो लायो आरोना बिदिब्ला जोंना थाब बो जायो समाबो समाबो गोबां नांङा थाब थाबनो दसेनो जायो आरो ना नोंथां। बेबायदिनो जोंङो अनला खारैखौ जायो सारायाव जोंङो दोनो दै होनानै बेबायदिनो जोंङो दैखौ गोदौ होनाय जायो नोंथां गोदौ खांनायनि उनाव बेयाव खारै होनानै खारै होनाय जायो नोंथां खारैखौ होखांनायनि उन उनाव बियो गोदौबाय थागोन गोदौबाय थानायनि उनाव अन अन अन गुन्दै जा जों देनानै लानाय नोंथां बेखौ जोंङो थ्रु थ्रु सारस्रिनानै होनाय जायो आरोना नोंथां बे जोंनि सारायाव बेखौ होननानै जाहाथे अनला खारिया बेबायदिनो बेबायदिनो संनायाव जाहाथे जोंना गथा जाया बेबाय बिनि थाखायनो जोंङो अनखौ एसे थो थो सारसिनानै होनाय जायो आरोना बेखौ जोंङो अनदला खारैखौ जोंङो दाउ बेदरजोंबो संनानै जानो हायो नोंथां आरो अनला खारैखौ जोंङो बेबायदिनो बायदि बायदि रोखोमनि मैगंजोंबो जानो हायो। जेरै जोंङो बासिगि बिबार जेरै जोंङो थाइग गिर थाइगिरजोंबो जों जानो हायो आरो लाइ होनानै जों अनला खारैखौ जानो हायो आरोना नोंथां बेबायदिनो
औ
नोंथां अनला खारिया मोनसे जोंनि बर'नि दोरोंङारि ओंख्रि बेखौ आथिखालाव गासिबो सुबुं माहारियानो जायो। जोंनि बर सु बर' हारिनि सुबुं माहारियानो माहारियाल' जाया नोंथां गुबुन-गुबुन हारि नि सुबुंफोराबो जोंना आथिखालाव जों अनदला खारै ओंख्रिखौ जों जानाय नुनो मोनो आरोना नोंथां। बेबायदिनो नोंथां अनला खारैखौ जोङो गुबुन-गुबुन हाबाफारियावबो बाहायनो हायो जेरै जोंनि बर'निनो मोनसे ओ जेरै जोंनि बर'नि मोनसे ओ जायखौ जों हाथासुनि होननानै बुंनाय जायो नोंथां बेयाव जोङो हा थासुनियाव जोङो जा जोङो खैना-खैना गोदानखौ जोङो हाबा दानखांनाय बेनि उनाव जोङो मोनाबिलियाव बेबायदिनो जोङो अनला खारै संनो-संनो होनाय जायो नों थां गावनि आखाइजों ओ बेबायदिनो संखांनानै ओ संखांनानै बेबायदिनो जोङो बर'निनो गोदोनि नेम बायदियैनो जोङो बेखौ ओ ओ बर आरो बर धराखौ जाहोनाय जायो नोंथां ओ जाहोखांनानै बे बेबायदिनो खानैसो सुबुंफोर बा खानैसो उन्दै उन्दै ओ उन्दै उन्दै दै लाइमोन बा सानै गिदिर सुबुंफोर लानानै जोंङो बेबायदिनो जोङो बिसोर खौ जाहोनानै जोङो बेबायदि हाथासुनि खुंनाय जायो आरोना नोंथां ओ
बेबायदिनो नोंथां ओ बे अनला खारैखौ जोङो बे आरो गुब गुबुन मोनसे हाबाफारियावबो जों बाहायनाय नुनो मोनो जायखौ जोङो आघोननि उम फुजा जा होनाय होनना बुंनाय जायो नोंथां ओ बेयाव जोङो औ ओंखाम गोरलै जानाय होननानै बुंनाय जायो। बेयाव नोंथां अनला खारैखौ जोङो साफ्रोमबो सुबुङानो बाहायो नोंथां। ओ बेबायदिनो अनला खारैखौ ओ जोङो बेयाव बा दाउ बेदर जों बा स बेबायदिनो जोङो फारौजोंबो जों जानायखौ ओ नुनो मोनो आरो। नोंथां बेबायदिनो जोङो गाफ्रोमबो सुबुङानो बे आगोननि फुजा होननायाव साफ्रोमबो सुबुङानो अनला खारैखौ जायो आरो नोंथां आथिखालावनों थां बेबायदिनो अनला खारैखौ जोङो बे ओ गोजान गोजानाव दावबायनाय थाङोब्लाबो ओ गोबां हतेल फोराव जों ओंखाम जायोब्लाबो जोङो अनलाखारै खारैखौ आथिखालाव जों मोनायो नङा होनबा नोंथां बेबायदिनो अनला खारैखौ जोङो मोनजायो बेबायदिनो गोबां सुबुङानो आ आथिखालाव जोंनि बर' हारिनि अनगायैबो गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो आथिखालाव अनला खारै खौ संनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां औ बिदिनो जोङो अनला खारैखौ बेदिनो गोबां बेबायदि गोबां जोङो अनला अनला अनला खारै जानानै गोबां सुबुङानो मोजां मोनो आरो नोंथां ओ औ बेबायदिनो जोङो ओ अनला खारै अनला खारैनि अनगायैबो जोंनि मोनसे बर'निनो मैगं जायखौ जोङो सबायजों सा होननानै बुंनाय जायो नोथां ओ सबाय जों सामु आ जोंना जोबोर ओ जोबोरैनो ओ जोबोरैनो गोथाव जायो नोंथां बे बेबायदिनो जोङो सबाय सा जों साम' संनाय होनोब्ला जों गिबियावनो जों बुंनांगोन जे साम'खौ जोङो सुनानै सायनानै लाग्रोनांगो जायो नोंथां जाखांनायनि उनाव बेबायदिनो जोङो साम ओ साम'खौ जोङो होनांगौ हुनांगौ जानायनि उनाव जोङो सबाय जा जों सब जों संगोन बे सबाय खौ जोङो ओ रुनानै बेबायदिनो जों गेब्लेहोनानै लानांगौ जायो आरोना नोंथां। ओ बेबायदिनो जों साम' खौ जों एवफ्रामो एवफ्रामनायनि उनाव बेखौ जों एवफ्रामखांनायनि उनाव जा जोङो गेब्लेहोनै बा रुनानै लाखांनाय सबायखौ जोङो बे साम'आव होनानै ओ खारै एसे होनानै जोङो बेबायदिनो जोङो साम' सबायखौ संनाय जायो आरोना नोंथां औ बेबायदिनो जोंनि बेफोर बेफोरनो जोंनि बर'निनो मोनसे दोरोङारि ओंख्रि जायखौ जोङो गासिबो सुबुं माहारि रियानो जानानै मोजां मोनो आरोना नों थां ओ नोंथाङाबो अनला खारै संनायनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
अ अनला खारै होनब्ला थ' आं बा बेदि संफेरनायखौ नुदों आं संफेराखै। एसे खिथानोगोन आरो जों जोंनि ओ गामिफोराव जोंनि आइमोना माबायदि संङो बा नोंथाङा बिदिनो नोंथाङा दहाय बुंनाय बुंनाय बायदिनो जों आ माइरंखौ जोङो सोमग्रोना लायो। बिदिनो माइरंखौ सोमना लानाय जोङो ओ जोंनि गामियाथ' नोंथाङा बुंनाय बायदि आथिखालाव एसे मेसिन अखारबाय मेसिनाव गुरै खालामना लाबोनाय जोंनियाथ' बांसिन मेसिनाव थांङा जोंनिफ्राय दिंखि दिंखि आरियावनो ओ बेखौ देयो नङा बा न' न'नि न'नि उ उलारावनो देयो। ओमफाय बेखौ देनानै जोंङो बिदिनो ओ जों बे अनला खारैखौ जिजों संगोन बे जेरै बेदर जा अमा बेदर जा दाउ बेदर जा बेखौ एग्रोना दोनग्रोयो जोङो। एवना दोनाय बिदिनो अ दै गुदुं ओ फुदुंबाय साराय मोनसे फुदुंनानै जोङो दै गुदुङ बे ओ अ अ अनला अनला जेराव संगोन बे अन गुन्दैखौ जों बेयाव गारनो होयो। गारना बिदिनो संख्रि आरि बाय होनानै जोङो एसे खारै होबाय थाब रुैनायनि थाखाय। बिदिनो बे रुइनानै उनाव बिदिनो फानलु आरि सामब्रांआरि देना होनानै देना होनाय बिदिनो एवना दोननाय बेदरखौ जों बेयाव होना होयो आरो जोङो। हो होना हाबानो बिदिनो अमादो अमादो जा दाउदो जा अ बे जाबाय आरो जों अनला आरो जों अनला फा ख्रिबो जोङो संङो नोंथाङा दाहाय बुंनाय बायदि हाथासुनिफोराव अनला फाख्रिखौ जों बांसि सिनै। अनला फाख्रिथ' सिनायो नोंथाङा? माबायदि अ जों बे बिदिनो अनलायाव जोङो जां जां एसे सिंगाङाव ओ जोङो लाइ बिलाइखौ जों बेवहाय खाना खानानै ओ हो होबानो जोङो बे अनला फाख्रि जायो
औ औ नंगौ नोंथां। नोंथां, अनला खारिखौ नोंथाङा मा माजों ओ जाफेरनो मोनखो नोंथाङा फोरमायनो
अ आं अनला खारैखथ' आङो ओरैनो ओ नादोबो मोनजाफेरबाय आङो। अ फिसा नाफोरदो आरो बिदिनो आं बांसिन थ' ओ बेदर ना गैयालासिनो बिदिनो आलुफोरजोंबो ओ जाफेरबाय आं। अनला खारिखौ आरो माबा औ औवा गाजाखौथ' सिनायो। नोंथां? औ औवा गाजा औ औवा गाजादो जा जा जाबाय आं। गोबांनो जाबाय औवागाजादों मोजां नाङो बे अनलाखो। उम अ आरो बेनो लोगोसे आं आरो लाथा एम्फौखौथ' सिनायो नोंथां? अ लाथा एम्फौदबो अनला ओंख्रिखौ जा जानो मोनबाय आङो। गोबारैनो बेखौ मोजां नाङो, बिदिनो दाउ बेदर इनिफ्राय ब्रयलार बेदर ओ बिदिनो आरो बेखौ अमा बेदर जाबाय आरो बेखौ मा होनो मफौ मोफौ होनो जोंनि मुफौखौव सिनायो ना? अ मुफौदोबो जाफेरबाय बे
नंगौ नंगौ। औ औ बिदिनो नोंथां अनला खारै सं अनला खारै बर' बर'नि अ अनला खारैयाथ' जोंनि बर'नि दोरोआरि ओंख्रि नङा होमबा नों थां? बिदिनो आथिखालनि सुबुंफोरा आ थिखालनि सुबुंफोरनि सोमोन्दै अनला खारै संनायनि सोमोनदै नोंथाङा माबाफोर बिहोमा होनो सानो नामा नोंथां?
बिहोमा माने अ' बिहोमाथ' बिदि होनो गोनां गैया जोंनि बर'फोरा बिदिनो जाहाथे बे अनलाखो जाहाथे संनायखो गारनो नाङा आरो बेखौ बिदिनो जेसां हायो जोङो सिनायथि खालामनांगो जों अनला ओं ख्रैया बर'फोरनि आंगो होननानै जोङो बेखौ आरो जों बेयो आरो आ अनलाया अनला खारिया हा जोंनि थाखाय मोजांबो।
औ नंगौ नोंथां औ औ नोंथां ओ बिदिब्लाथ' जोंना अ सम माबा जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां? औ नोंथांजों ओ बे अनला खारै संनायनि सोमोन्दै बा सावरायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां। ओ नोंथां बिदिब्ला जोंनि सावरायनाय आयदाखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा? औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।